औ औ
नोंथांनियाव माने आङो ओ फंनैसो आसामनि दैबानानि बागैसो एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा जुदि सम दोङोबा।
औ-औ आब' सम दङ' दे नोंथां औ।
औ दैबाना बुङोब्लाथ' जोङो। गिबियावनो दै बानाया जोंनि मिथिंगायारि सम्पद।
औ।
ओ बियो आसामाव। बांसिन जानाय माने दैबाना ओ बयनिबो। दैबाना जानाय ओ जागायानो जादों जोंनि आसाम।
औ।
ओ जुदि। दैबाना जायोब्ला जोंनि। खाथा-खा-खाथि खालानि हालाम हालामफोरा ओ बिदिनो। लोमनानै जोंनि। जिखिनि फसल आबाद गायो बेफोरखौ लोमसावनानै। ओ गुबुंले खालामजोबो आरो आरो बिनि अनगायैबो। ओ दै बानाया जुदि बांद्राय जायोब्ला। जोंनि।
औ।
ओ न'फोरखौ जोबोद खहा खालामो आरो बिब्दिनो। जिब-जुनार, दावमा-दाउसा आरो मानसि बेफोरो जोबोद खहा। जायो आरो दैबानानि गेजेरजोंनो आरो जों दैबाना। होबथानो हाया मानो होनोब्ला बियो। ओ गावनि लामाखौ गाव थि खालामो बेनिखायनो जोङो। खौ गोसोब्लाबो माने हमथानो हाया आरो ओ। दा बिदिनो आसामनि दै बानायाबो बिदिनो जाबाय ओ।
औ।
माने आसामाव बांसिन दैबाना जायो नालाय। ओंखायनो बे खाथि-खालानि। जेरै हाज- हाला थानाय जागायाव बेफोरो। बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो दैबाना जानायखो।
औ।
ओ बिदिनो जुदि हाजो-हालायाव जुदि दै बाना जायोब्ला। न'खरसे खाथिनि ओ। हाजो ओ बेफोरो गिसिखाना थायो नालाय। बिदियाव अखा हानानै जुदि बायख्लायोब्ला। बेफोर हाजो गिदिर-गिदिरफोरा बायख्लानानै। ओ गाहाय फारसे गोग्लैनानै ओ गोबां। ओ जेरै मिथिंगायारि खैफोद बिफां-लाइफांफोरखौ खहा खालामो। थिग बे बायदिनो।
दै बानाया जोंनि थाखाय मोजांबो। मानोना ओ माब्लाबा समाव दि दै गैया ब्ला हाफोरा जोबोद खहा जालाङो आरो। आरो बिदिनो बेबायदि।
औ।
खरान जालांनाय हायाव जुदि दैबाना जुदि जाना होयोब्ला ओ जोंनि जिखिनि। ओ हासार गोनां हाया ओ गोदानै। मोजां जाफिनो आरो बेफोर हाया माने फसल आबाद। गायनो थाखाय थि ओ जाफिनो आरो। बिदिनो।
औ।
दै बानाया गोबां। ओ बहाबा एसेबो जायो आरो जोंनि जेरै' आसामाव बेफोरखौ बांद्राय जानाय नुनो मोनो दैबानाखौ।
औ औ।
ओ बिदिनो दैबानायाथ' जोंनि आं दहैनो बुंखाबाय नालाय मिथिंगायारि सम्पद होननानै। बि ओ दैबानानि गेजेरजोंनो जोंनि ओ जोंनि जेरै' हाफोराव एब नि मिथिंगायारि सम्पद फोरा फैनानै जोंनि जागाफोराव गोसारलाजोबनानै ओ जोंनि हाद मावनाय एबा माया मोनसे बिफां लाइफां गायनायफोराव गोसार लाफैयोबा जोंनि थाखायबो मोजां जायो आरो।
बेफोर मिथिंगायारि सम्पदा। दा बिदिनो बुं बुंब्लाबोथ' फोजोबनो हाया। ओ आंबो दा नोंथांनियाव एसे मिथिनो थाखाय नोंथांखौ एसे बुंनो थाखाय आं खावलायनो सानदोंमोन आरो।
औ ओ आङो दैबानानि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला माने आं खहा जानायखौनो बुंगोन आरो ना। दैबानानिफ्राय मा मा दै बानानि गेजेरजों मा मा जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरा खहा मेथिंगयारि सं नंगौ नाथाय मिसेंनि मिथिंगायारि सम्पदखौनो बुं ओ गोबां खहा खालामलां फिनो आरो ना आ जेरै' दैबाना जायोब्ला दै बानाया बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जायो आरो ना माला बांद्राय अखा हानायनि जाहोनावबो जायो होन माब्लाबा बान्दोफोरा बायब्ला हा हाजो हाला बेबायदिनो बान्दोफोर हाजो हालाफोरनि बान्दोफोरा बायोब्ला बेबायदियावबो दैबाना जायो आरो बांद्राय अखा हानायनि जाहोनावबो दैबानाया जायो आरो। बेबायदिनो दै' बाना जानायनि था दै'बाना जा जायोब्ला जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोर मा मा मिथिंगायारि सम्पदफोरा खहा जायो होनब्ला जोंहा मा होनो ओ माब्लाबा दैमाफोरनि हाफोरा गिसि खानानै जोंनि लामा न' बां बायदिसि नाफोरखौ गोबां खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना। ओ औ बेबायदिनो आरो माखासे ओ गायग्रा फोथारफोरखौबो बेबायदिनो खुरखा लांजोबनानै मालाबा बालागो ओ बाला स्राव स्राव खालामलांनानै बेबायदिनो गायग्रा हाफोरखौ खहा खालामलाङो आरो जा जा मा खासे आबादारिफोरा जायफोरा मा माइ आबाद मावनानै जायो बिसोरनि थाखाय गोबां खहा जायो आरोना। ओह बेबायदिनो औ बेबायदिम ओम दैबानाजों बाला ओ बाला खुरखानानै लाबोनानै बाला स्राव स्राव खालामलाङोब्लाथ' ओ जेबो आबाद जायाना जोंहा मा होनो बा औ बाला हायाव जेबो आबाद मावनानै जानो हाया जायो बेबायदिनो गोबां हाफोरा खहा जलाङो आरो। आरो बेबायदिनो जोंनि माखासे लामाफोराबो खहा जायो। ओ बेव ओ जे जेरै जोङो ओ मानास दैमा मानास बिकि दैेमाथिंजाय मोनसे ओ लामा दं आरोना। बेबायदि लामा खा जोम उम माने मोनसे बोसोराव आरोना ओ खनसे बोसोराव बेबायदिनो ओरैबायदि गेदेर दै ओ दैबाना जादोंमोन। दै बानायाव आं ओरैबायदि खहा जानाय नुदों आरो ना ओ ओ लामा -सामा खहा जानायजों लोगोसे बेबायदिनो फारसेथिं हाया बाला स्राव स्राव जाबोदों फारसेथिंजाय खुरखा जोबबोदों फारसे थिंसाय माने गामि लामा गासैखौबो गुरखाजुबनानै ओ सिलिंखार खालामलांजोबदों आरोना बेबायदि खहा जानाय खौ आं नुनो मोनदों। बेबायदिनो आरो माखासे बा दलांफोराबो बायलाङो बायलांनानै बेबायदिनो जोंनि हान्थिनाय लामायाव जेंना सोमजिहोयो आरोना आम बेनिफ्राय ओ बेबायदिनो दैबाना जायोब्ला जोंहा आबादफोराबो गायखानाय माइ ओ गायखानाय माइ बायदिसिना आबाद मावनायफोराबो जोंहा खहा जालाङो आरो। आरो लोगोस सेनो ओम ओ दैबाना जायोब्ला जोंनि ओम मा नो ओम बायदिसिनाम ओ फालांगि खालामनाय थांलाय फैलाय खालामनाय हान्थिनाय लामा बायदिसिनाफोरावबो जोंहा ओ गोबां जेंना जोम मोननांगौ सायो।
औ खहा जायो बिराद औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो गोबां खहा जालांनाय औ गोबां खहा जालांनायखो नुनो मोनो आरो । बेनि फाय मुलाम्फा होनोबा जों माखौ मुलाम्फा होनो माने मुलाम्फाया कम बिबांनि जायो आरोना ओ दै नि गेजेरजों माने मुलाम्फाखौ कम नुनो मोनो आरो मानेम खहाखौ बांसिन नुयो मुल मुलामफाया एसे खम जायो आरो।
जायो जायो। दै बानानि थाखायथ' खहाबो जायो नाथाय खम जायो मानोना दैया बांद्रायब्लाथ' बियो गासैखौबो सिलिंखार खालामजुबलां
दिनो खम बे मुलाम्फा जायो आरो जेरै माइ आबाद मावनाय दैया जुदि खम जायोब्ला बे ओ एसे एनै जुदि अखा हानो हायोब्ला बियो जोबोद दा जों नुबोबाय दा दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय ओ दा जुदि अखाफोरा जुदि हायाब्ला माने खरान जानानै बेफोर आबादफोरा गोबां खहा जाबोयो
औ माने बांद्राय अखा हायोब्ला दैबाना जायो नाथाय जोंनो माने ओ थि बिबांनि अखा नांगौ आरोना थि बिबांनि अखा हानो हानांगौब्ला जोंहा जोंनि मिथिंगायारि बेम माने समानथिया था थि थानांगोन आरो ओ जोंहा दिनै माब्ला बिफां -लाइफां दानलांनायनि जाहोन बिफां लाइफां दानफायनानै बेबायदिनो मिथिंगाखौ खहा खालामैनायनि थाखायनो जोंहा माब्लाबा बोसोराव बांद्रायदि अखा हानानै ओ दैबाना खालामनानै जोंनि हाफोरखौ खहा खालामो आरो माब्लाबा बोसोराव ओ से अखा हायालासिनो खरान खालामनानै जों नि आबाद मावनायाव गोबां ओ जेंना सोमजिहोनायखौ नु नुनो मोनो आरोना जों बेफोरनिफ्राय रै फखा मोनोब्ला जोङो बिफां गायनांगोन आरो जों फांसे दंफां गाय बिफांबा जों फांब्रै फांबा बिफांफोरखौ जोंङो गायनो हानांगोन। बेबायदिनो जोंङो मिथिंगाखौ जोंङो समायना खालामनायजों लोगोसे जोंनि ओ आबहावा आबहावायाबो जोंहा बिफां लाइफां गायनायनि गेजेरजों जोंनि आबहावायाबो गोग्गो जायो लोगोसेनो जोंहा अखानि बिबाङाबो थि रोखोमनि हागोन नङा होमबा औ बेनिखायनो जोंङो बिफां बिफां गायोब्ला बिफां लाइफांफोरखौ गायो ब्ला जोंहा माने जेबो खहा जाया माने औ
जेरै जोंनि दा बुंबाय बिफां लाइफां गायोब्ला माने जोंनि आबहावा गुबुंले जानाया खम जायो आरो मानोना बिफां जों बिफां लाइफाङासो जोंनो
आबहावा गुबुंले जानायजों लोगोसे जोंनि अखा हानायनि बिबाङाबो जोंहा माने थि रोखोमै हागोन आरो औ औ
बिदिनो माने जोंङो दा बुंलांबाय फांसे बिफां गायोब्ला जोंहा गोबां जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय गोबां माने मोजां बे मिथि-मिथिंगानि माने थि जायगाया थायो आरो। दा बुंलांबाय जुदि जोंङो फांसे दंफां गायोब्ला जों बेनि गेजेरावनो फांसे दंफां गायनानै होफैनोब्ला माने मिथिंगानि जि बे थि थानाय माने जागाखो जोंङो बेयावनो लाखिनो हायो आरो।
औ औ
औ जेरै जोङो दंफाङा दा जेरै औ औ
औ दे होमब्ला नोंथां जोंनि रायजलायनायनि समाबो जाबाय औ बेखिनियावनो ओ दोनथ'नोसै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ
औ गो दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो